हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ नोंथांजों आं कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांजों आं माने मोनसे आयदा सायाव रायज्लायनो नागिरदोंमोन आरो।
औनो
हेल औ।
औ।
रायनायानो जादों औ। आयदायानो जादों बैसागु फोरबो बैसागु फोरबोखौहाय नोंथांमोननि ओनसोलाव माबादैहाय फालिनाय जायो बेनि बागै माने एसे नोंथाङा बुंनो हालाय
औ। जागोन।
औ।
दा बैसागु होनोब्लाथ' जोङो मोनसे बर'फोरनि दोरोङारि फोरबो जेराव
औ।
बेहाय माने गोबां माने मोनसे रंजाखांनाय दिन होननो हायो आरो जेराव गथ'निफ्राय लानानै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासैबो बे दिनाव जोङो रंजाखाङो। मानो होनोबा बे दिना मोनसे जोंनि आंगो रंजानाय फोरबो जेराव जोङो गाहायै मोसौ बैसागु जाग्रोयो बैसागु जानाय सानसे सिगां बेनिफ्राय बैसागु जायो मानसि बैसागु दा मानसि बैसागुआव जोंहा ओ गाहायै न'नि बाथौ बा ब्रह्मफोरनि गेजेराव मन्दिर बेफोरबायदिखौ लेरस्रां सुस्रां खालामनानै आर'ज खालामनाय जायो बोसोर गोदाननि मुङै दा बे बोसोर गोदानाव बेबायदि आर'ज खालामखांनायनि उनाव जोङो मोनसे गावजों गाव गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ अननाय बेबायदि सनमान लालायनाय जायो आरो आथि आथिखालाव जों आरो नुनो मोनो बिमा बिफानो जेरै- आर'नाइ होना गामसा होना खुलुमनाय आरो बिमानो दख'ना ब्लाउस बेफोरबायदि होनानै जों सिबिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो थानसालियावबो जयै थांनानै बिदिनो गामिनि आरो दाब दाब ओनसोलनि जायफोरा थानसालियाव फैदों बिसोरखौ जोङो थांनानै बयबो इसोर सिबि फखांनायनि उनाव जयै खुलुमलनायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव आथिखालाव मोनसे रायखांनो गोनां। जाय बिथांमोनहा मोजां मेट्रिकआव नाम्बार लानो हादों। आरो पिअ आ मोजां नाम्बार लानो हादों बैसोर बायदि फरायसाफोरखौबो आलासि महरै हांख्रायहरनानै बिसोरखौ मान बावनाय जायो आरो‌। बरायनानै लानानै मान बावनाय जायो आरो। बिदिनो ओ बे हाबा हाबाफारि जे जोंनि अखानायैनायनिफ्राय एसे बेरायनाय जायो न'खर न'खर बेरायनायाव दा बे न'खर न'खर बेरायनाय जसेदर खाजि सा आरोबा जे जौ लोंग्राया जौ बेफोर बायदिखौ लोंनाय रंजानायखौ नुनो मोनो दा बे रंजानायाव ओनसोल लानानै एसे गुबुं जायो जेरै सोरबाया खाम ओ सेरजा सिफुं ज जथा बेफोरबायदिखौ लानानै मेथाइ खननाय खनायनि रंजायो सेंग्राफोर सिख्लाफोर ज' ज' ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव बर्थमान नाजादों एसेबां हाजोबैनि जाउनाव केसेटजों दामनाय मबाइलजों दामनाय माखासे आ बे मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेल' नङा मोनसे बैसागुआ जोंहा ओ थ' बैसागुआव अमा बेदर माने गामि गामिनो सिथारखानाय जायो नोंथाङा। दा बैसागुआव आलासि दुमसिबो फैनाय जायो आरो। दा बे आसि दुमसि फुनायावबो जोंहा गोबां मोनसे अनलायनाय। नुनो मोनो जेराव गोबावजों फैनाय आलासिफोरखौ जोङो ओ बिसोरनो जाहोनो एनथाब सिथाव देनानै दोननायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरखौबो जों जानाय जायो आरोना
औ औ।
दा बिदिनो बैसागुआ आथिखालाव सप्तासेसिम माने फालिजायो होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला जों बैसागुनि गिबि सानावनो सोरबाया गामियारि फांसन लायो मोसानाय बादायलायलायनाय बा जयै रंजानो मोनसे फांसनबो खालामो आरो खायफाया बे बैसागु जोबनायनि समाव ओ बैसागु बिदायनि मुङै गामियैनो बेहाय फांसन खालामनाय जायो आरो बेयावबो जोबोद मोनसे रंजानाय। नुनो मोनो जेराव गामिनि उन्दैफोरा बा गिदिर सिख्लाफोराबो गावसिनि
मोनसे मोजां मोननाय मेथाइफोरखौ लानानै बा ग्रुप देन्स सिंगोल देन्स मोसानानै गावसिनि रोंगौथिफोरखौ देखायनो मोननायनि मोनसे प्लेटफर्म होननानै बुंनांगोन आरो। बे दिनाव बयबो मोनसे बिदि साखा-फारा मोसानायखौ नुनो मोनो आरो दा आरो जों मोननो हाबावो बैसागु समाव जोंहा जायगा जायगा जेरै देमसि मो जानायनि बादायलायनाय जायो दा बेफोरावबो बे जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा देमसि मोसानाय बादायलायनायाव खाम जथा सेरजा सिफुं रोजाबनायनि गेजेरजोंनो बादायलायनाय जायो दा बेयावबो गोबां मोनसे रंजानाय आव फाव मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां एदावनाय जंखायनाय बेफोरबायदि दा बेबायदिनो आथिखालाव नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि बर'नि फोरबो बैसागु बेखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
बैसागु होनना बुङोबथ' बे बैसागुआ जोंनि बर' फोरनिनो मोनसे माने गेदेर फोरबो आरो बे फोरबोआव बयबो बिदिनो गामिनि गेदेर गोलाव आबै आबौ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बेफोरबायदिनो जोङो बयबो ज'यै जोङो माने बैसागुखौ रंजानाय जायो आरो बिदि गामि गामि थांनानै मोसाहैयो औ बैसागुआथ' गोदो गोदाय जों
औ